औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांसिमबो। नोंथाङा मा खालामबाय दं होनबा दा?
नोंथां आङो दा ओरैनो थाबायला बायगासिनो दं नै लामा खाथियाव।
आदसा। मोनाबिलिनि बारहावा जादों गुसु बारहावा।
औ औ नोंथां मोनाबिलिनि गुसु बारहावा जादो।
दा माय
नोंथां माने जोङो मानि सायाव सावरायनो होनोब्ला जों दा गेलेनाय बिथिङाव जोङो सावरायबा मोजां जागोन मा होनो जों गेलेनाय बिथिङाव सासे मोजां गेलेगिरि जानोब्ला जोङो गिबियाव जोङो माबायदि अ सोलोंथाइ लानांगोन मानिफ्राय जोङो जागायनांगोन बैनिफ्राय जोङो बेफोरनि सायाव माने सावरायोब्ला मोजां जागोन आरो नोंथाङा सासे जों गेलेगिरि जानोबा जों माखासे गियान हानांगोन जों माखासे माबे समनिफ्राय जोङो फुटबल बा क्रिक केटानो जा काबादियानो जा भलिबलानो जा जों माखासे सोरनिबा फोरोंगिरि बा सोरबा मोजां सासे गेलेगिरिनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लायोबाथाय जोङो जिउआव गेलेनाय बिथिङाव जोङो जौगासारगोनबा बिदिनो माखासे जों दा आथिखालाव जोङो नुनो मोनोबा माखासे गेलेनाय बिथिं जेरै क्रिकेट बे क्रिकेटआवनो गोबां जोंनि आसामनि सुबुंफोरा माखासे गेलेनो फोरोंग्रा जाबाय खोब मोजां मोजाङै क्रिकेटनि गेलेनाय बिथिङाव गोबां जौगासार जाबाय बेबायदिनो जौगासार जानो थाखाय जोंनि बर'निफ्रायबो माखासे क्रिकेट बिथिङाव जौगासार जानो थाखाय जोङो लाइमोन बा जोंनि माखा से दैदेनगिरि बा जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफ्रा हाबा मावनांगोन मानो होनोब्ला जोङो क्रिकेट आरो फुटबलावल' जों जौगासार जायोब्ला जानाय नङा फाफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगासार जानांगोन जेरै काबादि जेरै खारनाय बारनाय हाइ जाम्प लं जाम्प बिदि माखासे बिथिङाव जोङो जौगासार जायोब्ला जोंनि समाज जोंनि बर' हारि गासै सै बिथिङावनो जौगासार जागोन गासै बिथिङावनो जों मुं मोनगोन आं माने बेखौ सो सानो माने जोङो गेलेनाय बिथिंखौ जोङो क्रिकेटनि बिथिङाव जौगासार होनो थाखायबा जों माखासे माने ओ इदि फिल्ड बा माखासे कचिं बा फोरोंथाइ हो होग्रा जायगा बेखौ जोङो खुलिनानै बा उन्दै-उन्दै फंबाय बा जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनांगोन सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जों माखासे गोरों-गोरों लाइमोन फोरखौ गेलेगिरिफोरखौ जोङो लाबोनो हानांगोन गामि सिं फोराव गामि खनाफोराव माखासे खोब गोरों-गोरों उन्दै-उन्दै फंबायमोना गेलेनाय बिथिङाव जौगासार जानानै दं नाथाय बिथांमोना माखासे सु खामानि बा माखासे गेलेनाय बिथिङाव खाबु मोनैनि जाहोनाव उन जाफिनना थानांगौ जायो बै बिथिंखौ जोङो नोजोर होनानै बा जोङो गेलेनाय बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय जों माखासे बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै बयबो माने गेलेनाय बिथिंखौ जोंनि बर'निफ्रायबो साबसिन हामसियै मा होनो किक-क्रिकेट नि बिथिङावबो मोजांसिन खालामनो थाखाय जोङो बा गामि सिंनि माखासे फंबाय बा ला फरायसाफोरखौ जोङो लाबोनानै माखासे मोनसे सेन्टार बैबा मा होनो गेलेग्रा जायगा बे गेलेग्रा जायगायाव जों लाबोनानै फोरोंथाइ होनांगौ बा सोलोंहोनांगौ नङा होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल बा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो माखासे फरायसा लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिं बा जोङो आं बुङो माने जोङो फुटबलावल' जों जौगासारबा जानाय नङा जोङो क्रिकेटआवबो जौगाहोनांगोन बिनि बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा गोबां मोजां खोथाखौनो बुंदों लोगोसे जोंना फुटबल खौ आरो क्रिकेटखौल' नोजोर होआलाबासिनो जोङो गोबां आयदानि सायावबो नोजोर गोबां ओ गेलेनाय आयदाखौबो जों नोजोर होनो हायो जेरै है जोंहा ओ काबादियानो जाहैबाय हकि, बेडमिन्टन, भलिबल आरो लोगोसेनो जोंना खार नाय ओ खारनायजों लोगोसे जोंना खारनायावबो गोबां जिब गोबां खिसिमनि थाबाय खारनायावबो ओ जौसे मिटार खारनाय नैजौ मिटार खारनाय ब्रैजौ मिटार खारनाय बेनिस सायाव आरो दाइनजौ मिटार खारनाय ओ जिद'जौ मि जिद'जौ मिटार खारनाय लोगो सेनो बा थाम जि बायदि बायदि खा रोखोमनि खारनाय दं बेखायनो जोङो गासैबो बेफोरो एथलेन्टिकआव गोलैहैयो बेनिखायनो जोंनिया बेफोर खारनाय बादायलायनाय बायदिसिना बिथिङावनो जोङो मोनसे कचिं सेन्टार गासैबो स्पर्टसनि बा ओ गेलेनाय हाबाफारिनि एक्टिभिटि गेलेनायजों लोगोसे खारनाय बारनाय गासैखौबो लाफानांगौ जेरै बारनायावबो जोंहा दङ हाइ जाम्प बारनाय लोगोसेनो लं जाम्प बारनाय लं जाम्प बारनि सायाव आरो गोबां गोबां रोखोमनि बारनाय दङ बारनाया बेफोरावबो जों गासैबो बिथिंखौनो जोंनि बेैफोरखौ गथ'फोरखौ उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ बेफोरखौ ओ फोरोंनानै जों मसे सेन्टार खुलि होनानै बैफोराव जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै निफ्रायनो जोङो बायदिसिना स्पर्ट एक्टिभिटियाव जोङो बिसोरखौ बाहागो लाहोनानै उन्दैनिफ्रायनो बाहागो लालांबाय थानानै बिथांमोना अब्लाना उन समहालागैबो गोबां जौ गार जाहैनो हागोन लोगोसेनो जोंहा ओ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो आ खालि उन्दैनि थाखाय बेलेग गेदेरनायनि थाखाय बेलेग फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोंना गावनि लाइफ दानानै लाना नो हायो फरायनायजों लोगोसे जों स्पर्ट एक्टिभिटिखौ लांफाला-लांफायोब्ला जोंनि ओ फरायसाफोराबो ओरैबाय गोबां मोजां राहा लामाजों थांगोन जायफोर ओ गथ' फोर गाज्रि लाइनजों थाङा लासिनो स्पर्ट एक्टिभिटि थांनानै लोगोसे फरायनायजों लानानै गोबां मोजां जालांनो हमगोन जुदि जोङो ओ बे गेलेमु आयदाफोरखौ लाफा लांनानै बेनिखायनो जों सानो दा गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङ लानो होनब्ला जोंहा गेलेनाय आयदायाव थासि गेलेनाय आयदायाव जोंहाथ' भलिबलाबो फैसिगोन बे भलिबलावबो भलिबलखौ जोंहा गामि ओनसोलनिफ्रायनो गेलेनानै जों एक्सपिरियेन्सखौ लाहोलांनो हायो उन्दैनिफ्रायनो जोंहाथ' बे एरियायाव ओ बुंनो थाङो ब्ला ओ स्पर्टफोर ऐ ए गेलेमुवारि जायगा माबा गैया हिसाबै गामि एरियायावनो जोंनि जि गेलेनाय बैसोर गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ मोनसे समाव ओ मुखुब दोननानै बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो गेलेहोलांनांगौ मानोना बैयाव दानि जुगाव मा जाखो होमबा बुंनो थाङोबा जोंनि गामि ओनसोलाव ओ गेलेनाय गेलेग्रा मानसिफोर सुबुंफोरा खम जालां नो हमबाय बेनि थाखायनो जोंनिया बे भलिबलाव माने गेलेहैनो गेलेनो थाखाय बा गेलेहो थाखाय गोबां ओ बारा एसेबां सुबुंनि गोनांथि जाया बेखायनो जोङो बेफोरखौ गामिरि ओनसोलावबो जोङो गेलेहोनानै बिसोर खौ फारेट खालाम खालाम हरनानै गावसोरनि लाइफखौ भलिबल गेलेनानैबो गावनि लाइफखौ संसार जानायाव जौगासार होलांनो हागोन। बेखौ आं सानो आरो बेजों लोगोसे गेलेनायाव आयदायावथ' जोंहा आरो दंबावो काबादि गेलेनाय काबादि गेलेनायखौथ' जों दा सरासनस्रायै जोबनायखौनो नुनो हमबाय जोंनि ओनसोलाव खिन्थु गुबुन ओ ओनसोलाव दाबो बैफोर काबादि गेलेनानैनो गावनि लाइफखौ दानाय ओ सुबुंफोर दङ। बेफोरबायदि जोंनि दा ओनसोलाव जोङो उन्दै समाव जों गेलेयोमोन काबादि गेलेयोमोन बुहुत किसिमनि ओ अन्थाइ जाबनाय दारासिं बायदि बायदि रोखोमनि जों बुहुत गेलेय नाय नुयोमोन खिथु दानि जिथुनाखि उन्दै गथ'फोर बैसोरो गेलेनायखौ साइडआव दोन नानै ओ दा मबल बेस्थ' थानानै ससिल मिडिया थानाय आरो लोगोसेनो बै फराय ससियेल मिडिया एक्टिभ थानानै गावनि नांगौ समखौ ओरैनो बे खारावनो गारहोनानै फरायनायावबो टाइम होलिया गेलेनायावबो टाइम होलिया खालि न' सिङाव हाबसोनानै फनाव थाबाय बेफोरखौ जोंनि ओ नखरनि ओ गार्जेनफोर राबो बेखौ नाया नोजोर होबाङा आरो गथ'फोरखौ गेलेनायाव ओ थिनहरनो नागिरा गेलेबोहैब्लानो जोंनि गथ'फोरा गाज्रि जाबोगोन बेखौसो साननाय नोजोर जा सै दानिया खिन्थु न'आवनो थाबा मबाइल नाय बेफोरबायदि होननानै फोरोंनाय बायदिसो जालांबाय बेखाय नो जों मा खालामनांगौ हायोबा जों ससेयेल एवारनेस लानानै गथ'फोरखौ ओ गेलेहोनाय बा बायदिसिना लाइमोनफोरखौ गेलेहोनाय एक्टिभिटिफोरखौ लानानै बिसोरखौ बिसोरनि गोसोखौ गेलेनायनि सायाव जोङो मुखुब लाबोनांगौ जेरै जोंना खारनायावबो जोंनिया दि नैसिम मोननाय एथबां गैया किन्तु सिन बल मोन बायदिया गुबुन बुहुत आफ्रिकान ओ मानिफ्राय बेलेग गुबुन हादरनि निफ्राय फैनानै गुबुन हादोराव बुहुत खस्थ'निफ्राय बिसोरबो जुजिबोनानै गावसोर ओ वर्ल्डनि रेकर्ड लाखिनो हादों बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि गथ'फोरखौ बा जोंनि लाइमोन फोरखौ बैफोर सिबल बायदि साफा साफा खालामनो नाजा नांगौ जाहाथे जोंहाबो ओ खम नङा जे जोंहाबो ओ गोबां ओ एक्सपिरियेन्स दं बा गो-गोबां हायो जोंनि ला-लाइमोनफोराबो बेफोरखौ खिन्थु ओ मोजां लामाखौ मोनाखै बा आइडियाखौ मोनाखै बबे नोजोर बबे लाइनजों थांनानै मा समाव मा खालामनांगौ बेफोर आइदियाखौ मोनैनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा दाबो ओ उनावहाय जानानै दं बैफोराव बेनिखायनो जों नायनो थाङोब्ला जों बै लाइनखौ जोङो लाइमोनफोरखौ लाबोनानै ओ बिसोरखौ राइट ओ मोनसे थोंसों लामाजों बेफोरबो मोनसे लाइन दं बेखौ जोङो दिन्थिनानै बे लामाजों बिसोरखौ आगान सुर होनांगौ। जाय मानसिया सा-स्पर्टआव एक्टिभिटिफोर थायो बेयो मोनसे बिनि फिजिकेलि स्ट्रं आरो देहायाबो स्ट्रं जानानै थागोन जाहाथे बेहा बेमार आजार जा नाय नङा बहुत बेमारनि रैखाथि मोन जाय बायदि जायफोर गेलेयोबा लाइमोनथ' होन बेखौ गासैबो सुबुङानो जोङो उन्दैनिफ्राय लानाय गेदेरसिम जाय सुबुङा गेलेनायाव मुखुबै मानसिनाव जों बेमार जानायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो बेखायनो जों गासैबो गासैबो बै गेलेनाय हाबाफारि बा एक्सारसाइस बडिनि एक्सारसाइसआव लानांगौ आरो लोगोसेनो जोंनिया मा जाखो दा ओ गोबाङानो बांसिन गावनि एमखौ माबाखौ नोजोरखौ नायहरला खालि एक्सारसाइस गावनि देहाया थिग थाथों बेखौल' नायो किन्तु बे गेलेनायजोंबो जे मोनसे लाइफ दाहैनो हायो संसार जालांनो हायो बेखौ जोंनि सुबुंफोरा गोबां खम मिथिसै माने बेखौ जोङो बेखायनो जोङो बेयो मोनसे ओरैनो फिजिकेल ओरैनो नर्मेलि गेलेनाय नङा होननानै बेयो जों लाइभ दानांगौ होननानै बैखौ जोङो लाबोन लाइमोन बयखौबो फोरोंनानै जोङो बेखौ देखायनांगौ जे जोंहा बे नों गेलेनायजोंबो बायदिसिनाजोंबो नोंहा लाइफ दालांनो हागोन बेफोरबायदिखौ लानानै दिन्थिलांनानै दिन्थिलांनांगौ दा बेफोरखौ जों बोरै लाबनो होनोब्ला बे जोङो माखासे गामि ओ ओनसोल ओनसोलावनो गेलेहोनांगोन बा गेलेहोबाय थानानै गेलेहोनांगोन बेफोरखौ जों बाहागो लाहोनांगोन लाइमोनफोरखौ अब्लानो बैफोरखौ जों जालांगोन बायदिखौ नुदों खिन्थु जों जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरखौ लालिया गेदेर गोलावफोरा। साफा एसे एनैखौ लायो अब्लाबो गोबां स्पर्टसनि एक्टिभिटिफोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव गेलेनाय हाबाफारिफोर खौ लानाया एसे खम नुयो बोसोराव खनसे खननै नुयो बिदिजों माने जाहैया आं सानो ओ गेलेनाय आयदानि सायाव बोसोरै ओ जिनै मासानो गेलेनायनि मोनसे हाबा जालांबाय थानांगौ बेखौ सानो ना मा होनो नोंथाङा बेनि सायाव?
जासिगोन खोमा नोंथां।
औ
दे
हेलौ नोंथां
औ दे जासिगोन नोंथां।
औ दे जासिगोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम सम